आब खोनादों दे
बिनानावालाय
अ दङ आब आंबो जिरायनानैनो नोंहालाय
आंबो जिरायनानै दं र
अ ओंखामफोर जाबायना आब
औ जाखांबाय
अ दे मोजाङानो आंहाबो जाखांबाय
जों दिनै गोदोनि दानि ना हमनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा ना जानायनि सोमोन्दै
औ औ हागोन दे आब दे हागोन दे
अ जोंनि बर मानसिफोराथ गोदो जोङो ना गुरनानै जायोमोन जेखाइजों सेनफोरजों सानानै जायोमोन आथिखालावथ बांसिन नानो कारेन सर्ट खांनानै मेडिसिन होनानैसो जायो जायनि जाहोनाव ना फोरनि बिबाङा खमायगासि सिनो
औ खमायगासिनो
ओ
नंगौ नोंनाया औ दे
आदब खायदाफोरा मोजांसिनमोन आरो
औ
जोङो गुरना नैनो मोनजायोमोन दाथ गोबां बाइनानैसो जानो गोनां जायो जानला मोनला नाफोरखौबो मोना
औ औ ओमफ्राय आथि औ गोदोथ बहुद माने बिलो गेदेर गेदेर बिलो दंसोगारोमोन ना बेफोर औ बेफोर बिलोआव गोबां माने ना खांख्राइ फोर गांजेमा थुरि औ आरो बालाबोथिया बिदिनो बोथ-बोथिया ना आरो ओम खुसिया बिदिनो बो गोबां ना मोनो मोन। ओ ओ थुरि नाफोरखौथ आथिखालाव गोबां खम बिबांनि नुनो मोनसै। आरो उम दुब्लि फोथारफोरावबो मोनसोयोमोन गोदो एसे गुरबानो माने फुङाव एसे खाजा जानो थाखाय एसे गुरहैबानो मान मोनोमोन आरो। आथिखालावथ गोबां सम गुरब्लाबो माने मोननो थांलिया।
नानि बि बांफोरानो खम जालांनो हमबाय।
औ ओम फिसा जायनो सम जानायावसो माने मानसिफ्रा बोखां बोखां गोबां जासैयो नालाय आथि खालाव आरो कारेन्टजों ओ नोंथाङा बुंनाय बा दिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो कारेन्टजों आरो मेडिसिन होनानै दैफ्राव ओ बुथारनानै ना खौ बोखांनानै माने जाफैयो ओ जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव माने फिसा आजायनो गोनां बिमाफ्रा थैब्ला आरो बहा मोनबावनो
औ
नि बिबाङा खम जाबोबाय आरो।
ओ औ
ओ नाथायथ दा आथिखालावथ गांजेमा मासेनि बेसेनानो ओ नैजि रां नैजि रां बा आ थाम जिरां बेफोरबायदि जालांबाय ना?
औ औ
उम माने गोदोथ औ
गुरबानो मोनसो गारामोन आरोना
औ मोनोमोन मोननायालाय ओमफाय आथि खालावथ मोनानोखा बेसेबां माने एसेबां गोबाव गुरो माने गावसो देहाया माने मे-मेंगोन मेंंनानै आरो औ मेंनानै आरो नाबो मोनाहा बिदि जायो आरो
ओ
अ माने गोदो आरो संनानै जानायफ्राबो उम मेनानै जायोमोन अर खिफ्राव थालिर बिलाइ बा थास बिलाइ बेफोरबायदियाव मेनानै जायोमोन नाथाय आथिखालावथ थावजोंनो माने नानै जायो आरो
औ
औ आरो खारदैजोंबो बिराद जायोमोन ना नाफोरखौ
ओं
ओ नाफोराथ गोबां माने जायदोनो मेदोनो जाजायो। आलुजोंबो जाजायो जारि औ जारि आरो माबा माबि बिलाइ खाबथिंनाय थास बिलाइ बा थास थारा बेफोरबायदिखौ खारैबो जायोमोन नाजोंनो। आरो नाजों मैथाजोंथ बिराद मिलौ हाबनाय मोनो नङा होमबा आब दा नाखौ आरो नोंसिनिथिंजाय मा मा रोखोमै जायो आब एसे खोन्थादोलाय।
नाखौथ जों दैज्लाङाव ना फिसा मोनोब्ला मेनानैबो जायो। एवनानैबो जायो ओमफ्राय दाथ दैज्लां बोथोर नालाय मै थाजों खुमब्राफोरजों जायो। इनिफ्राय थास बिबार मोनगोन दा। थास बिबारजों थास आइथेंजों बेफोरबायदिनो मैगंआव होयै होयै जायो आरो।
औ। आरो औ। फोराननानै दोननायनि माबा मोनसे बेबस्था दङ नामा गोबाव समसिम थानायनि
फोर-फोराननायाथ जेनेबा सान्दुं दुङोब्ला सान्दुंङाव होनानै फोराननाय जाबाय। आरो जुदि सान्दुं गैया ब्ला अरजोंनो इसे गनखौ थुनानै सौखा सायाव
औ।
बहायनानै बिदिनो अर एसे होनानै फोरानना दोननाय जायो आरो। उनफोराव जानो थाखाय।
अ अ आरो ना फोरजोंबो गोबां माबा माबि बानायनो हायोना। नाफाम बानायनो हायो ना गोरानखौ औ ना गोरान ना गोरान खौ फोराननानै दोनथुमनो हायो। आरो अं। गोथां गोथांङै लाबोनानै। नैनो। जों मोजांङै बासिनानै। मैगंफोरजोंबो जानो हायो। ओ बिनि अन। औ बेनि अनगायैबो जोंङो नाखौथ गोबां रोखोमनि मोननो हायो।
औ।
मागुर ना। सिंगि ना सिंग्रा ना। आव आरो। एंखावरि ना आरो औ आरो ओम औ आरो मा होनो ओइ ओ मागुर नाजों जे एसे फिसा फिसा नांफायो सेनफ्राव औ मा होनो बार लि औ सिंगिना बार्लि ना बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ना दंङ थिग्रिना आरो नास्राय ना बेबायदि आरो औ औ बेफोरनो आरो ओम दा आथिखालावथ गोबां माने मोननोनो थांला बेफोरखौ
ओम आथिखालावथ आरो गुबुन रोखोमनि फुख्रियाव हगारनाय नासो बांसिन नुनो मोनो
औ औ अ बिफोर नाफोरा मा मा मुं आबआ एसे खोन्थानो हागोन ना?
फुख्रियाव हगारनाय नाफोरा
औ
अ फुख्रियाव हगारनायाथ बांसिन दानि जुगाव कमल काट थायो एनिफ्राय मिरगा, रौ साइना फिथिख्रि ओमफ्राय सोरबा सोरबा पंकस हगारो सान्दा हगारो ओमफाय सोरबा बारलिनाबो हगारो जापानि नाबो हगारो
औ बारलिनायाथ औ बारलिनायाथ माने ना गोबां जायोना बेखौ एक्सट्रा आलदा आलदा फख्रियाव हगारनांगौ ना ना बे जायगायावनो हगारनांगौ
बियो गाव गावनि एसे एसे गोसो आरो जेनेब बा ना फिसा थायोबाथाय गावनि फुख्रियाव हगारना लाब्लाबो देरो। ओमफ्राय। दाम गोसानि जेनेबा रां बुरजानि ना हगारोब्ला। ब्ला। जाजोबो नालाय बेनिखायनो। एक्सट्रा हाखराव हेगारब्लाबो मोजांसिन जायो। नङाब्ला माने इयो ना- खौ ना फिसाबा जाजोबो नालाय।
औ।
बेनिखायनो मानसिफोरा माने दाम गोसानि माने रां। बुरजानि नाबा। गुबुन हाखराव। हगारो आरो।
औ ओम। दा जोंनि औ जोंहानाबो बारलि ना। थायो नालाय। जोंहानि फुख्रियाव दा माने ना। खौनो नुनो मोनला आरो। दा बायनानैसो आरो गोदानै। फिन गोदानै हगारफिननो गोनां जा सिगोन दा दैज्लां सहैबाय दैफोराबो बुरजा जाबाय। यावनो माने। फैफायो बिसोरो। ओ‌ गोबां गोजौ-गोजौ बार। हायो नालाय। बेनिखायनो। औ बिनिखायनो माने हगारनोबो गिलायलांदों। औ हगार । होनब्लाबो माने उनाव जानो।
उम।
ओ दाथ आरो उम गोबां माने उम ओ मा होनो हाग्रानिफ्राय फैनाय बा मासे मानै जाफैयो बेखौ। खौ नांनायखौबो आरो। फख्रियाव हगार दोननानै उनावहाय जानो दोनथुमनाय बायदि जाहैयो आरो।
औ औ। मेसें बोथोरनि। खारदै खारै ओंख्रिजों जानो गोथाव जायो नालाय।
औ। जायो।
बेखायनो। फिना दोननायाबो मोजां ख्रियाव
औ आरो मा मा ओंख्रि जों ओरैनो जायो जोङो दालिफोरजों जायोना जाया सबायफोरजों जायोना जाया बेफोरखौ नाफोरखौ।
दालिजोंलाय जाजायो ओमफ्राय सबायफोरजों नाफोरा। जाबा बांसिन। गोथाव जायो आरो।
अ अ।
मागुर नाफोरा बारलिनाफोरा। इदिनो। बे फुख्रियाव। हगारनाय मिरगा ना रौ ना बेफोरो बांसिन गोथाव जायो आरो सबाय खारैजों। दालिजोंबो गोथाव जायो।
दहय नोंथाङा औ। दहाय नोंथाङा जे बुंदोमोन थास आयथें थास बिबार। बा थास बुगा बेफोरबायदिनो गोबां माने थास। थासनि बाहागोफोरजों जाजायो होननानै बुंदोंमोनना नोंथाङा थास बेदरखौ जायोना जाया? थास बेदरजों
थास बेदरजोंबो जायो। थास बेदराथ दा जेनेबा दैज्लां बोथोराव मोना नालाय बांसिन हा हाग्रानि थास खौ जों मेसें बोथोरावसो मोननाय जायो। बेनिखायनो दै थास बिबारजोंनो जानाय जायो आरो।
औ थास बिबार औ थास बिबारखौथ गोबां माने औ ओ गुबुन गुबुन रोखोमैबो जायो नङा होमबा? खारै जायो मोखै मोखैबो जायो माने थासनि बाहागो गो फोरनि गेजेराव माने थास थ नि रोदाखौल सो गारजायो होननानै बुंब्लाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा आरोना अ गासिबो जायो माने बिलाइ बोराय मानि जाजाजोबो ओम ओम
मानो गासैबो जाजानायखा
औ औ दे होमब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजौ जासिगोन नामा आब'
औ दे दे
औ दे दे होमबालाय ।
औ